औ खोनाबाय ने
औ खोनादों आं नोंनाव माखासे से बाथ्रासो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंनिफ्राय नों नोङो माखासे बाथ्राखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन दे नोंथां
अ बे बे हुकेनखौ माबोरै बानायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
अ हुकेन माने बै जायखौ जोङो माइ जेब्ला बोखाङो अब्ला बाहायग्राया नामा
औ
औ बेखौ ओ माजों बानायो गिबियाव आं बुंगोन बेयो जाहैबाय जोंनि औवाजोंनो बानायो जों बेखौ हुकेनखौ
अ
ओमफ्राय बेहाय बे हुकेेनखौहाय औवाया गथा एसे गोलाव जागोन बियो नै मिटार थाम मिटार गोलाव जाहाथे जोङो गसं संनानै गसंनानै बिनि बाहायनायखौ जोङो मोजाङै खालामनो हायो बिनि थाखाय ओ बेखौ गोबाव खालाम माबा मा होनो नै मि मिटारसो खालामनाय जायो बिनिफ्राय ओ बे जेब्ला औवा मोनसे गोलाव हयथ' बा बियो जोंना औवाया रोखोमनि थाया मोनसे गुबै आरो मोन सेया औवा बुरखा बिसोर मोननैनि बिजौ बाहा बाहागोआ जागोन आरो बै औवा हुकेनि औवानि जों जाय औवाखौ लागोन बिनि जोबथानाय बाहागोआव खंखाय मोनसे दालायखौ औवानि दालायखौ दोननानै एसे खंखाय खालामनाय जायो जाहाथे बेखौ जोङो मोजाङै बाहायो बाहायनाय जायो
अ बिदिसो औ दे दे आं मोजाङैनो बुजिबायमो बुजि बुजिबाय दा सिगां जेबो मिथिनानै मोनाखैमोन आं
औ आरोबाव माबाफोर दंबावो नामा
आं बे हासिनिनि सोमोन्दैसो एसे मिथिना लानो लुबैदोंमोन
अ मा होनदोंमोन मोजाङै खोनायासै
हासिनि हासिनि
अ हम हम बेखौबो मिथिनो लुबैदों नामा नोंथाङा
औ खिथानो हागोन नामा एसेसो
खोन्थानायाथ' खोनथागोन ओमफ्रायहाय हा बेसेबां गोबाव जाबाय नों आंजों रायलायिया माबोरैथो दं दालाय
खबर सबर बिदिनोसै गेजेरावनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा नोंथांनियालाय खबरा माबोरै
बिदि मोजां गाज्रिनि गेजेरावनोसै सोलिनानै दंथ'यो बोथोरफोरालाय माबायद दि नोंसिनि दा थाथाय जायगाफोरावलाय
बोथोराथ' दा दोमैलु दहाय फुङाव अखा हानानै थांखांबाय दा अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा दोमैलु जानानै दङ
अ होम होम जोंनिथिंजायाहाय नै जोबोद गरम दा आ सैज्य' खालामनो हायि बायदि जानानै दङ जे मा होनो थासारिया बिफां लाइफां बिफां दानफायनाय जाबाय ओरैजाय ओ बिफां लाइफां गैयाबा जोङो साया मोनला बेनो सान्दुङा बांसिन नां बाय बेयावनो ओ गरमा बारा मोननानै दं आरो नोंसिनिथिं बिदिबा दा अ अखाफोर हाब
औ अखायाथ' दसेनो हायो बां सिन मोनायावनो हानाय जायो अखायाथ'
अ होम होम माबायाव सानफोराव एसे खम आरो ना बिब्दिबा जाखां जाखांबाय नामा
ओहो जाथ'वाखैनो दासो संनाय खावनाया सोलिगासिनो उम नोंथां मोनालाय
संगासिनो नामा जोंहा आरो सम जाथ'वाखैना खोनाबायना
औ औ दासो खोनादों मोजाङै औ दासो खोनादों मोजाङै
समा जाथ'वाखै नालाय संगासिनो दा नै एसे जोंहा एसे लाव संदों दिनै बर'नि ओंख्रि नोंसालाय जोंहा दा सबायजों साम' संदों नोंसालाय
जोंहाथ' अनला मे वा दाउ संदों बर'नि गोथावसिन ओंख्रिखौनो संदों जोंहाबो।
माथो नोंस्राबो जोंनि बायदि बुं दों बर'निनो गोथाव ओंख्रि संथारदों माथोलाय बेहाय अनला ओंख्रियाव ओमफ्राय ओ नोंसोरो खारै बाहायोना बाहाया
बाहायो बाहायो खारैआथ' मेनखा खारै नङाबानो जाया
माजों बानायो खारै खौ नों मोनथियोना मोनथिया?
अ मिथियोथ' खारैखौ जोंनि थिंजाय ओरैजाय सबाइ सबाइनि खारैबो बानायो थालिर फस्लाजोंबो बानायो
ए ओमफ्राय ओरैनो गिबियाव उ गिबियाव माबोरै मोनो ओरैनो सबाइखौ जे होन्दों सबबायखौ मा खालामो बेगरखौ मोनो ना रो दाखौना फि
नङा नङा नङा सबायखौ माबा मा होनो बेगर फिथाइफोरखौ दुहुनजोबबाय बेनिफ्राय उम बासाबखौ सान्दुंआव फोराननानै थावनाय जायो बेनिफ्राय बे गुन्दैखौनो लाथा बानायनानै खारै बानायो
अ सावनानै बेखौनो थारमाने माबा बानायो खा सावनानै जमा खालामो नामा बे हाथफ्लाखौ खालामनाय जायो नामा? अ थालिर अ थालिरनि बबे बाहागोखौगलाय खालामो बिलाइखौ खालामो नामा
अ नङा नङा थालिरनि बै फस्ला जे थायो बेखौ बानायो फोराननानै फिसा फि फिसा हानानै सान्दुंङाव फोदानबाय बिनि उनाव बेखौबो साव नानै हा-हाथफ्ला बानायनानै खारि बानाय बाय
ए ओमफ्राय खारै बानायनानै बे फाउदारखौनो ओंख्रियाव होनाय जायो ना माबा मोनसे
नङा नङा फावदार खौ दैयाव सोमनानै बेनि रोसिखौ रसखौ ओंखार होनानैसो जों खारै मोनोथ' बेनिफ्राय बे बे दै खौसो जोङो उम ओंख्रियाव लगायनानै होयो आरो
औ गोबां बाहायनो हायो ने जानाय जों लोगोसे जोङो खारैखौहाय बै ओ एम्फौ एनलानि जोनाय मानायफोरावहाय जेब्ला जों सिथर जायो अब्ला जोङो बेखौ बाहायोनाय जायोना उम एसे मिथिनो लुबैनाय थायो आरो आंबो बेनि नोंनाव सोंनाय जादों उनावहाय जाहाथे आङो बेखौ जुदि गोनां जायोब्ला माब्लाबा जोंबो बानायनो हायो नोंसोरथ' बांसिन खारै जायो आं बेखौ मिथियो नालाय आं बे ओंखायनो सोंनानै लाबाय बिनिसै सोमोन्दै ओमफ्राय दहायो आंनाव नों सोंदोंमोन ना बे हासिनि ना ओ आं हासिनि हासिनिखौथ' जोङो बै जेब्ला दाखोर दाला हनो आरो मोनसेया जाहैबाय जेब्ला जोंहा आसु माइ फैयोना बे आसु माइ खौ जोङो गोरान जायगायाव फैयो नालाय गोरान जायगायावहाय फोनायाव जाह जाहाथे हाग्राफोरा लेम हाग्राया जाखांनो हायिनि थाखाय जोङो हासिनि होयो एबा बेदा होयो
औ बेखौ हासिनिखौ बाहायो ओं
हासिनिखौ गाहायै जोङो आबाद मावनायावहाय मेनलि औवाजोंनो बानायनाय जायो गुदिखौ ओ गुदि बाहागोखौ दं बिफांनि होनानै बेयाव औवाखौ जोङो जंफेर जंफार खालामनानै जोङो मैला दाखोरबोजानाय बायदियै औवाजोंनो बेखौ दोथाब होननानै जोङो बानायनाय जायो आरो मिथिबाय दा दा दहायो आं औ खोनथादोंमोन ना बे सुख हुकेनाहाय जों मेनलि मायाव बाहायो मिथिखादों खीनथानो नागिरदोंमोन हुकेनखौ जोङो जेब्ला माइखौबो खाङोना जेब्ला माइखौ खौ जोङो फिथाइखौ बोखांनो नागिरो अब्ला जों माइखौ गोदोनि समाव मारा होयोमोन माबाजों मा होनो मोसौजों मारा होनाय जायोमोन बे समावहाय जोङो जाहाथे फिथाइया मोजाङै गानांगौ माइया बेखौ जोङो बै माइ जिगाबखौ जांख्रिनाय जायोमोन बे जांख्रिनो थाखाय जोङो बे हुकेनखौ बाहायनाय जायो आरो नाथाय दा आथिखालनि जुगाव थ नोंसिनिथिं माबायदि दि मारा होयो
अ मारा होनायाथ जोंनिखै बांसिन ट्रेक्टरखौनो बाह हायो
अ अ दा ट्रेक अ दानिया गोरलै आदब खौल लुगैबाय आरो ने
औ औ बयनिख्रुइबो गोरलैसिन आदब
औ दाना बांसिन नोंसिनिथिं मा बेबायदि मोसौजों मारा होनाय मोन मोनला नामा
बांसिनानो बांनायखौनो नुला बिराद खम जालांनो हमबाय
गोबां सौ फिनायाबो खम जालां आरो ना जानांगौ बेयाव ओ जानांगौ बेयावहाय गांसोनि एसे उसुबिदा मोसौनो आदार होनो उसुबिदा बेनि थाखाय आरो मोसौजों दा जों बाहायो बे गोबाव सम लायो बेनि थाखायनो आथिखालनि जुग बेवहाय ओ ट्रेक्टर गोरलै आदबखौ बाहायनाय जाबाय बिदि मोनदों आङो नोंसिन औ नोंसिन थिंजाय हा माइ आलाय बेसेबांसो जायो बिघायाव बेबायदि खैमनसो जायो जायो इसे मिन
बिनि सोमोन्दैथ‌ आंहा बारा ओहो गैथला इदि ओहो
बिराद बुरजा बुरजा जायो ओ खमबाबो से बिघायाव बिदिनो थामजि मन ब्रैजि मन बेबायदि जायो
हाब बिदिब्लाथ' मोजाङानो
औ दा बुंसै बबेबा बबेबा हयथ' नोंसि बिनिथिङै बिदिनो जि मन जिनै मन बिसेबांल' जायो बायदि मोनदों आङो जायनि था
बि जानो हागौ बिदिनो थांदोंदां नाथाय जोंहाबो न'खराव गायनाय गैया नालाय बेनिखायनो मिथिलाय लांला
होम होम होम
आबाद मावनाया थाब्लासो मिथिनो मोनोना ओहो बिदि माइ आबादखौ मावनायानो जाया
हो हो नोंसो जायोना द दखान हाथायफोराव मोनो ना दखान दखान हातफोराव मोनोना नोंसिनिथिंजाय खोनाबाय दा उम माबायदि दा दामफोरा माबायदि
दामफोराथ' बिदिनो दाइन जौ गुजौ सेेरोजानि खाथियानो थाङो दासान्दि नोंसिनिथिंलाय नोंसिनिथिंबो नामा
बिब्दिनो जोंनियाबो बिब्दिनो दे बिदिबा उनफोरावहाय आं नोंनो खोन्थानांगौ खोथाबाय उनाव रायजलायफिननोसै
औ औ दे होमबा दे औ